हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों।
अ अ मा खालामदों नोंथाङा?
आं ओरैनोसो दंथ'यो ओंखाम जाखांनानै।
अ अ अ बिदिब्ला जोङो आयदा फारसे आवगायनोसै नङा होमबा नोंथां।
औ जागोन।
औ औ जों दा आयदा महरै गायनाय फुनायखौ जोङो राय्लायनोसै।
औ
जों गायनाय फुनाय होनना बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो जोंहा बांसिनानो जोंनि बर'फोरा माइ आबादखौ मावनाय जायो जेराव जोङो दिनैनि समाव खोथियाफोरखौ माबायदिहाय ओ फोनानै माबायदिहाय गायनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
आंथ' बारा मिथिया माने जेसेबां मिथियो आं बेखौ होननि।
औ औ जायो जायो।
औ फार्स्टआव जेन'बा मा होनोमोनलाय हाखौ एवग्रोनानै लानानै खोथियाफोरखौ सोमनानै दोन दोनबाय माखासे सम। माने माइखौ सोमनानै दोनबाय। माखासे सम ओमफ्राय। बिनि उनाव। ओ दै जेब्ला हालौवनाया हाया माबा जागोन बिनि उनाव खोथियाखौ फोनानै दोनबाय आरो बिनि उनाव खोथिया खिलि जेनबाय। खिलिनानै एसे। मा होनोमोनलाय गोजौ गोजौ जाबा बेखौ फुयो आरो।
औ औ
ओमफ्राय।
बिनिफ्राय औ औ। औ बेनिफ्राय माबायदि बेखौ लाना थाङो नामा दुब्लियाव गायनो थाखाय।
औ जेनेबा फुखांनायनि उनाव बेखौ लानानै थांबाय मा बेखौ मा होनोमोनलाय माजों लानानै थाङोमोनथाय आं बावबाय बुस्थुखौ
अ औ औ। बेखौबा मा होनो भुला बारिना मा होनोथाय
मिथिला मा होनोमोनलै जोंनि थिं एसे आलादा होनो खोमा
औ औ औ
औ ओमफ्रायो दुब्लियाव लानानै थांबाय मोनसे जायगायाव दोनहैबाय ओमफ्राय बिनि उनाव जेनबा मा होनोमोनलाय गाव गावबागाव दब्लायफोराव जै मा होनोमोनलाय माइखौ गायगोन जाय जायगायाव एवनानै दोननाय दब्लायफोराव राननानै होबाय आरो। बा न'नि सोरबा हौवाफोरा राननानै है बाय ओमफ्राय बेखौ गाय-गायबाय
औ औ बेनिफ्रायथ' जोङो नोंगौ बिदिनो जों गायनाय जायो लोगोसे ओ दिनै जोङो माइफोरखौ बेनिफ्राय नोंसोरनि जायगा जों ओ दा माजों हायो मेसिनफोर जों हायोना ना मानसिफोरानो हानाय जायो
जोंनिथिंथ' जोंनिथिंथ' मानसिफ्रानो हायो। मानसिफ्रानो औ बिदिनो खामला आरि माबा होननानै हाहोयो न'नि मानसिफोराबो हायो। ओमफ्राय जेब्ला हा खाङो बिनि उनावसो मानसिफ्रा दासान्दि बे मा होनोमोनलाय दुब्लियावनो मेसिनजों माबानानै मा होनोमोनलाय माइखौ ओ बख'खानानै लाबोयो माने औ बख'खानानै लाबोयो माइखौ।
औ औ औ जोंनियाथ' जेनेबा गोदो गोदायथ' जोंफोर गोदो गोदाय माने बांद्राय गोबाव जायाखै जेब्ला बेफोर नाग्रा मेसिनफोरा ओंखाराखैमोन अब्लाथ' जोङो बांसिनानो ओ जोङो मोसौजोंसो नानाय जायोमोन नङा होमबा?
औ न'आव लाबोनानै। मारा होयोमोन।
औ औ औ
मारा होयोमोन ओमफ्राय माबा मा होनो ओ हुकेनफोरजों बै खायनानै माबाफोरखौ नाराफोरखौ आलादा खालामनानै माइखौ जमा खालामबाय बिनि उनाव माइखौ बावहोयोमोन संग्राइफोरजों सिबनानैसो बावहोयोमोन ना गोदो?
औ औ औ संग्रायफोरजों सिबनानै बावहोनो जाय एसे एनै बावहोयो औ
औ बिनि उनाव माबा मा होनोमोनलाय बे मावग्राफोरखौनो माबा खालामोमोन मा होनो सावरिफोर जालाय लायोमोन ज' ज'
औ औ औ गोदोनि समाव जेनेबा औ
सावरि फोरसो जायोमोन माने बे बिसिनाव मावलायबाय आरो बिसिनाव मावलायलायबाय बेफोरबायदि टाइपनि जायोमोन।
औ औ औ नाथाय दिनैथ' जोंनिया इसिबां मानसिनि गोनांथियानो गैला जिहेथु जोंहा मेसिन ओंखारखाबाय जेनेबा बे ट्रेक्टरावनो जोंहा मानसि फैफाखायो जेराव जोङो फैसाल'सो होनांगौ अब्लानो बिसोरो नानानै होलांखायो जोङो बस्था होबानो जाबाय न'निफ्राय बेनिफ्राय दुब्लि गेजेरावनो जोंनिया माबाखौ मा राखौ होना गालांखायो।
औ। बै माइ गुदाफ्राबो न'आव सफैला दाना
औ औ औ औ नंगौ जेब्ला जोङो सेथलायाव लांनानै गोदो। जोङो मारा होनाय जायोमोन अब्ला न'फोरानो जोंनिया माने गुफुर जालांजोबोमोन आरो।
खिन्थु बै माइ बो खामिहैयोमोन औ माइ गुद बो खामानि होयोमोन। बै मा होनोमोनलाय माइ जिगाबफ्राबो खामानि होयोमोन बे समाव जेनेबा माइ गुदाफ्रा हार माबायाव बाहायोमोन ना मैगं गायनाय इउस खालामोमोन माने गुरै खालामो हासार माबा खालामनानै हाखौ गुरै खालामनानै लाखियोमोन आरो ओमफ्राय आरो
औ औ
मा होनो माइ जिगाबफोरा जेनेबा माइ हुं मोसौनि थाखाय इउस जायोमोन।
औ औ
मोसौ जायोमोन ना दाथ' आरो मोसौआबो खम जालाङो मोसौ लाला मानसिफोरा
औ औ औ दाथ' मोसौफोराबो जोबोद
औ
औ औ
थायो बयबो गाव गावखौ खामानिनि थाखाय आरो बै मानसिआ मोसौ खोन्दाया जेब्ला गोबाव हथायमोन ना बिनिफ्राय लकेल मैखुनबो मोनोमोन जाफेरबायना लकेल मैखुन। बै माइ जिगाबनिया माने बोय मोसौफोरा जा खोनदा माइ जिगाबा जेब्ला अखा हानानै सेवलाङो माने गोबाव जायोबाथ' बे माबा जालाङोना। गुरै जानानै बेवहाय मैखुन। सम जियोमोन आरो मैखुन रज'योमोन।
औ औ आंबो मोनजादों। औ औ औ गोथाव जायो मैखुना बेफोरबायदिनो।
औ दा खिन्थु बि मैखुनाबो बिराद एक्सपेनसिभ जाबाय। बाहेरायाव।
नंगौ नोंनाया ओ औ औ औ औ। औ आजिखालिथ' आरो मैखुनफोरखौबो ओ बानायनायसै दानिया जिगाबफोरखौ प्लास्टिकफोराव थोन-थोन सोनानै ओ गुबुन गुबुन ओ रोखोमनि मैखुन फैबाय। दाथ' बेफोर इसे एसेबां गोथाव जाया नामा?
औ बिसोरो माने बै माइ जिगाबनि अरजिनेल माबाया जेरै- गावसोर हारसिंनो बेरखाङो बेबायदि टेस्ट जाया आरो माने बिसोरो बानायनायसो जाहैबाय नालाय आर्टिफिसियेलसो।
औ औ औ औ।
औ बेखौ बानायनांगौ आरो माइ जिगाब खौ बायलायबावोसो दाना मानसिफ्रा बेबायदि।
औ औ औ। बेनिफ्राय नोंसोरनिजा ओरैनो मा मा माइ गायनाय जायोब्ला दिनैथ' गुबुन गुबुन गोदान गोदान ओ माइ ओंखारबाय बेनि सोमोन्दै। एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
जोंनिथिंजाय रन्जित। फोर गायो माइब्रा ओमफ्राय माइसालिफोरबो गायोदां माइसालि ओमफ्राय जोसा। खिन्थु जोंनि थिंजाय माने बांद्राय बै दैमा मा होनो दंग' दं। ग' हरोना? बिदिखौ हरा बेखायनो एसे दैनि प्रब्लेम जानायाव मा माइब्राफोरा। नङाबा जाया आथा गोनां जाया माने जाय जेरै गोथाव जायोना माइब्रा माखासे आ आथा गोनांनो बेबायदि रोखोमनि जाया आरो।
औ औ। ओ
बेखायनो जोंना बायनानैसो औ मा होनदों।
औ औ औ। ओ बायनानै जायो नामा होनदों नोंस्रा न'खराव?
औ माने माइब्राफोरा माने मोजां माबा गैयााना बेखायनो बायनायसो जायो आरोखि जों मिथिंजाय ना बांसिनानो। दै दै खमनि थाखाय माइ ओमफ्राय आथा गैयि जायो आरो। ओमफ्राय जोंहाथ' ओरैनो माइ गाय खाया गायनाया न'आव सि सिगं गायोमोन खिन्थु दा गायला।
औ औ। ओ जोंनिथिंजायबो एसे बिबां बिबांनि जोंनाव गायनाय जाया। माइफोरखौ जोबोद खम गायनाय जायो।
औ औ।
जोंनि जाथ' बांसिनानो बायो ओमफ्राय खायसेया गायो गायनायालाय एसे एनै। फिथा जानो थाखाय गायो। नानै लानाय जायो।
औ।
ओमफ्राय बांसिनानो जोंना बाय बायनायखौ नुनोमोन आरोना। औ औ।
दानाथ' खम जाखाबायानो गायनाया।।
औ औ औ।
माने बयबो बाहेरायाव थायोना दा बेनो।
जेराव औ दिनै आरो अखाफोराबो जाबायदि दैफोरा मोननांगौ बेफोरबायदि दैफोरा जोंनियाव मोननो थांला बांसिन।
उ उम दै खम जालांबाय।
औ औ औ जोंनि जाथ' ओरैनो माइ बाहादुरफोरखौ गायनाय जायो ओ लोगोसे रनजित माइ बायदिसिना दिनै माइ दङो बेफोरखौ गायनायखौ जों नुनो मोनो नोंसोर औ औ दाथ' नोंसोरनिजों माबायदि सोलिबाय दङ ओरैनो माइ गायनायनि गेजेरजों ओ मुलाम्फानि खोथा बुंबा माबायदिहाय जायो मुलाम्फाया
ओरैनोथ' बांद्राय बिदि माबा माने जानायनि थाखाय जेनेबा बायनांगौ जाला दा माइ जुदि गायोबा जायफ्रा माइ गायो बिस्रा माइ माने गावसोर गायनायजोंनो माबानो मोनबाय जेनेबा माइनि थाखाय जेबो एक्सट्रा माब नांगौ जाला बायनांगौ मानांगौ बेफोरबायदिनि टेनसन थाला आरो ओमफ्राय जुदि एसे मोजां मोनोबा फाननोबो हायो सोरबा सोरबा फानोबो माइबो फानो जेनेबा माइ दंबानो नोंबो फानो
औ औ अ जोंहाथ' माइ गायनानै ओ जाबायदि मुलाम्फा मोननांगौ बेफोरबायदि जोङो मुलाम्फाखौ दिनैसिमबो जोङो इसिबां ओ मोननो हायाखै जिहेथु जों दिनै गोबां दिनै जोंहा ओ बिगियाना बायदिसिना दाजेमजों दिहुननानै दिनै बायदिसिना हासार आरि दिहुनदों अब्लाबो ना थाय जोंनि ओनसोलाव दिनैहाय ओ गोबां जोङो गुबुन गुबुन हादोरसानिफ्रायसो जोङो बा हादोरनिफ्राय जोङो माइफोरखौ लाबोनानै जोङो ओ जाफैनो गोनां जायो जिहेथु जोंहा जिसेबां दिहुनथाइ मोननांगौ इसिबां जों दिहुननो हायाखै जों नोंगौ आबाद मावो अब्लाबो नाथाय जोङो इसिबां दिनै आबाद मावनानै जोङो ओ गावनि न'खरखौ सुंथानायाव जोङो फेलें जानांदों बायदि नुहरो आरो आङो दा जिहेथु जोङो ओ गोबां सावरायबाय जोङो मैखुनारि जोङो ओ आबाद मावनायनि सोमोन्दै बा माइ गायनायनि सोमोन्दै बिदिब्ला जोंहा जिहेतु समाबो गैला
औ जागोन दे उन फोराव रायलायनोसै ना
औ औ औ
औ दे बाय